खुलुमबाय नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
हेल' नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां
अ नोंथाङा आंनि ओ गारांखौ रोखा खोनाहैदोंना?
औ खोनादों दे।
अ ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
अ दा आ आङो माने दानि फरायसालि आरो गोदोनि फरायसालि फोरनि बागै एसे सावरायनो होनानै-य कल खालामदोंमोन नोंथां, नोंथाङा रायलायनो हागोन ना बे आयदानि सायाव?
औ नोंथां, हागोन दे।
अ, अब्ला नोंथाङा दानि फरायसालि आरो गोदोनि फरायसालिफोराव माबायदि फारागथि नुयो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोना नोंथां?
औ नोंथां, दा, ओ गोदोनि समखौ लानानै बुंनो थाङोब्ला एबा दानि समखौ लानानै बुंनो था ङोब्ला, गोदोनिफ्राय नै दासिम आथिखालसिम माने सोलोंथाइ लानाय होनो ब्ला जोंना जोबोद माने सोलायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा? दा, गोदोनि समाव सोलोंथाइ लानायखौ बुंनो थाङोब्ला, दा गोदोनि समाव सोलोंथाइ ला नो थाखाय ओ गावबा-गाव ओनसोलावनो फरायसालि गैयामोन एबा ओ बिदिनो दानाय समाव जेरै बायदिहाय प्राइभेट एबा सोरखारि बेफोरबायदि दङ। नाथाय गोदोनि समाव ओ, मोनसे ओनसोलाव मालाबा खायफानिया थायो। माने खायफानिया थायामोन जोब बोर गोजान गोजानाव लासै बिथांमोना थाबायनानै थाङोमोन। सोलोंथायाइ लानो थाखाय। नाथाय लोगोसे ओ गोदोनि समाव सोलोंथाइ लानाया दानि समाव जेरैबायदि, ओ सोलोंथाइ लानाया मोनसे माने एंगार हायै मोनसे बा नागारनो हायै मोनसे हुदा एबा जोंनि गोनांथार नाथाय गोदोनि समाव सोलोंथाइखौ एसेबांखिनि माने आ माने, एसेबां नांगौ सानाखैमोन आरो जाय हायो बिथांमोनासो, सोलोंथाइ लादोंमोन। नाथाय, ओ जाय हायाखैमोन बिथांमोना सोलोंथाइखौ लायाखैमोन आरो। बिनि गेजेरजोंनो जायफोरा बांसिन माने गोहो गोरा एबा बिथांमोनाव थासिनोमोन बि थां मोनासो बा साइकेल एबा बायदिसिना मोखौ गारि गोदोनि समाव बेफोरजों थांनानै गो दोनि समाव फरायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो। लोगोसेनो दा, जोंनि आबै आबौनि बेलनिफ्राय लानानै बुंनो थाङोब्ला दा गोदोनि समाव सोलोंथाइ लायो मोनबाबो जोबोर खस्थ'यै थाङोमोन एबा, ओ जानाय लोंनायनि फारसे जोबोर उसुबिदाबो जायोमोन। लोगोसे बिदि फरायसालियाव थांनो थाखायबो जोबोर उसुबिदा जायोमोन आरो, ओ बिनिखायनो सोलोंथाइ लानाया गोदोनि समाव एसेबां गोरलै नङामोन। एबा गासैबो खाबु मोनजोबामोन सोलोंथाइ लानो थाखाय। नाथाय जोंनि दा आथिखाल समावथ' सोलोंथाइ लानो थाखाय जोबोर सुबिदा दा जिहेथु ओ जोबोर गुबुन गुबुन एबा गोदान गोदान आयदा अंखारदों जेरै जोङो न' था नानैबो फरायनो हायो लोगोसे आरो ओ फरायसालियाव थांनानैबो सोलोंनो हायो आरो। बिदिनो सोलोंथाइ लानो थाखाय थांलाय फैलायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोंना बायदिसिना सोरखारि एबा भाइब्रेदफोरा, गावबा गावनो गारि ओ उन्दै समनिफ्रायनो गारि दैथाहरनाय एबा बा गावबा-गावनो बिदि, गारि मथरजों थांलाय फायलायखौ खालामनायखौ नुनो मोनो। नाथाय गोदोनि समनि बायदि नि बेफोरबायदि थायबाना थांनाय एबा बेफोरबायदि मोखौ गारि थानाय एबा साइकेल समायना थांनाय खौ जोबोर खमैनो नुनो मोनो आरो दा सोलोंथाइनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंना जोबोद जौगानायखौ नुनो मोनदों दा गुबुन गुबुन आयदा जेरै बिजाबनिफ्राय मोननैसो सोलोंथाइ एबा गुबुन आयदानिफ्राय मोननाय सोलोंथाइ जोंना आलदा आलदा थायो नङा होमबा? दा बिजाबजों बिजाबजों मोननाय सोलोंथाइजों एबा सोरखारनिफ्रायथ गासिबो साख्रि बायदिसिनाखौ मोना नङा होमबा? नाथाय ओ बाहेरा जेरै दानि समाव ओ माने जोबोद खाबु होदों जेरै दा दानाय लुनायनि फारसे बुंनो थाङोब्ला आरो गुबुन गुबन कमपिउटार बायदिसिना टेकनलजिनि दिनायखाय माने बायदिसिना गुबुन गुबुन मावनाय एबा माने रावबो ओरैनो ज ना थायाबालासिनो गावबा गाव खामानि एबा गावबा गाव आखाइनि रो रोंगौथिखौ देखायो एबा मावनानै गावनि आंखाल जानाय बिथिङाव माने सुफुंनो हानायखौ नुनो मोनो आरो दानि समाव दा बिजाबजों लानानै बुंनो थाङोब्ला दानि समाव खाथि खालायाव थानायजों लोगोसे गोजौ गोजौ थाखोनि फरायसा एबा गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै सोलोंथाइ लानायनि खाबुखौबो नुनो मोनदों लोगोसेनो
माने बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ लानायजोंनो ओ गोबां सुबुङा माने गासैनि बो नखरा माने गैयाब्लाबो नखरसेयाव माने बिथांमोना गैयाब्लाबो बिथांनि आ नखरनि सुबुङाबो बेफोरबायदिनो फरायनानै उदांस्रि जानो हादों लोगोसेनो सोरखाराबो दानि समाव बायदिसिना सुबिदा होदों जेनेबा गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानो सिम फरायनायसिम जोबोर सुबिदाखौ होनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां लोगोसेनो जोबोद दावगानाय माने सोलोंथाइया मोनसे जोंनि एंगार हायि एबा सोलों थाइखौ लानाया अरायबो मोजां सोलोंथाइखौ जों अरायबो नागारनो नागारनो नाङा अरायबो लानांगौ ओ बेनिखिनिखौनो आं सानो आरो नोंथां दा सोलोंथाइनि फारसे नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां नोंथाङाथ गोबां बाथ्रा बुंलांबाय जोंनि सोलोंथाइनि बागै ओ दा आं गिबि गिबि जोंनि फरायसा फरायसालिफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जों गोदो गोदायथारनि फरायसालिखौ आं एसे बुंनोसै दा जोङो गोदो गोदायथार जोंना फरायसालि होनना बुङोबाथ जोंना बेबायदि दा जेरैबायदिहाय फरायसालिफोर दं बेबायदिथ फरायसालि गैयामोन नङा होमबा नोंथां गोदो गोदायथ जोंना फोरोंगिरिफोर बा फोरोंगिरिफोराबो जा जोंना रिसिमुनिफोरसोमोन दा गोदो गोदाय बेबायदि दा जेरै दङ डेक्स बेन्स बेबायदि बर्डफोर दङ दा बेबायदिथ गोदो गैयामोन दा जुदि सोरबा फरायसाया सोलोंथाइ लानोब्ला बियो गोबां गोजान लामा हान्थिनानै थांनो गोनां जायोमोन बेयो थाबाय थाबायैनो बे माने गोजान जायगायाव थांनानै ओ बै रिसिमुनि एबा आश्रमाव बियो बे थांनो गोनां जायोमोन सासे फरायसाया दा बेबायदि गोदो गोदायनि फरायसालि बेबाय आस्रमफोरा माने दा जेरैबायदि मोनफ्रोमबो गामियावनो फरायसालि थानाय बायदि गोदो गोदाय बेबायदिथ गैयामोन बबेबा गोजान दाबसे दाबसे जायगायाव दङ बेनिफ्राय बबेबा गोबां जायगा दाबसे जायगायाव दङ बिदिसो जायोमोन नोंथां दा बेबायदियाव ओ सोरबा जुदि फरायसाया थाङोब्ला सोलोंथाइ लाहैयोब्ला बे माने जोबोर गोरों गोरा जायो होननानै जों खोनायो आरो गोदो गोदाय दा बेनिफ्राय जोंनिया ओ समनि गेजेरजों जेरै ओ सम जौगाबोयै बोयै दा दिनै बे थाखोसिम जोंनिया सफैबाय फरायसालि होननाय जेराव जों मोनफ्रोमबो गामि मोनफ्रोमबो सोहोर मोनफ्रोमबो फिसा नोगोरफोराव जोङो जों फरायसालि नुनो मोनसै जों गंसे नोगोरावनो गंथाम गंब्रै फरायसालिफोर जों नुनो मोनसै। जोङो बायदि रोखोमनि रावनि जों फरायसालि नुनो मोनसै जेरै इंलिस हिन्दी बर' एसामिस गुबुन-गुबुन रावनि जों फरायसालि नुनो मोनसै। दा बेवहायबो जोंना फरायसालियाव गोबां सुबिदा फैबाय दानि दिनाव जेरै दानि गासिबो फरायसालिफोराव जेरै ओ देक्स बेन्स थाजोबो। बिजाब कलम गासैखौबो मोनजोबो दानिया। दाथ' ब्लेकबर्डफोर दङो। बेनि अनगायैबो दा ब्लेकबर्डफोराबो माने ओ मा होनो बेखौ स्मार्ट। बर्ड जानो हमबाय माने ओ जोंनि बर्डआवनो माने मा होनोना दिसप्ले जाबाय माने अ जामबुं फुनाय बायदि एसे जोंना बर'फोराबो जालांनो हमबाय बेफोरबायदि बेफोरबायदि माने ओ माने बर्डफोरा माने बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरा माने सोरखारि फरायसालिफोरावबो फैनो हमदों आरो बेबायदि मुवा बेसादफोरा जोंङो प्राइभेट एबा गावारि फरायसालिखौल' बुंनो थांबा जाया। बेफोरबायदि मुवा बेसाफोरा सोर सरखारि फरायसालिफोरावबो फैदों। नाथाय खायफा-खायफा फोरोंगिरिफोरा बिफोरखौ बाहायनो रोङा बेनि थाखाय बेसोरो दासिमबो माने फरायसालिफोराव बाहाय जायाखै आरो ओरैनो दङो। माने बिदि जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो। दा बुङोब्ला ब्ला जोंनिया ओ गोबां सुबिदा फैबाय दानि फरायसालिफोराव दा फांखा थाजोबो दानि दिनाव गोदो गोदायथ' बहा फांखा दंफां सिङाव थाखो लायोमोन बेनिफ्राय न' दङब्लाबो बेबायदि फांखा थायामोन। अम। दा आरो गोदो गोदाय बिजाब बहि बेफोरखौथ' बांद्राय गैयामोन। गथ' गथ'साफोरब्ला बिसोरो गोदो गोदाय फलि लांनाय थाङोमोन। फरायसालिफोराव दाथ' नाथाय जोङो जुदि गोबां जौगानाय जायगाफोरनि फरायसालिफोरखौ नायोब्ला बिसोरथ' गांसे ओ कम्पिउटार एबा मा सोरबाफोर लेपटप ओ सरि ओ टेब्लेटफोर लाना थांनायखौ नुनो मोनो जोङो। माने गुबुन हादोरफोरनिखौ दा जों जोंनियावहाद बोथोरावथ' बेबायदि जाबाखै जानांगौ माने खायफा फा गिदिरफोरनि गोजौ थाखोनि फरायसालिफोराव जादों जानांगौ अब्लाबो दा जों जोंनि गामि गफानि एबा फिसा-फिसा सोहोर नोगोरफोरनि फरायसालिफोराव जों बेफोरखौ नुनो मोन्थ'नाय जायाखै आरो। बे दा बेबायदिनो गोदोनिफ फ्राय दासिमहालागै जोंनि फरायसा फरायनायफोरा ओ मा होनो बेयो जौगाबोगासिनो ओ गुस्लायबोगासिनो। ओ आदब खायदाफोरा सोलायबोगासिनो फरायनायनि फोरोंनायनि सोलों बनि आदब खायदाफोरा। दा जोंनि दिनाव बुङोब्ला जोङो गोबां गिदिर गिदिर बेग ओ आरो बेगाव जोङो गोबां बुरजा माने बिजाब बहि लाना थांनांगौ जायोमोन नाथाय दा जोङो इयुन खौ नायहरोबा जोङो गोबां खम खम बिजाब लांनाय खम खम बहिलांनानैबो सोलिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा इयुनाव बेनिख्रुइबो आरो सुबिदा ओंखारबावगोन बेफोरखौ आं सानो दाथ' जौगाखानाय जायगाफोरावथ' बेफोरो ओ जाखानानै दं माने जोंनि जायगायावसो बेफोरो दा मोनफैस'वाखै दा लासै लासैनो बेफोरो जोंनि जायगायावबो मोनफैगोनखौ आं सानो आरो
औ।
औ। दा नोंथां जोंना समाबो ग्रोब ग्रोब जाहैबाय जों दा दोन्थ' जाासिगोन होमा नोंथां?
औ। नोंथां।
दे गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों।